औ नोथां।
औ नोंथाङा दा फ्रि ना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियावनो दं।
ओम आङो नोंथांजों फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आइ सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां हागोन।
औ बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां कम्पिउटार।
औ नोंथां।
औ अब्ला सावरायजागोन नां नोंथां?
जागोन दे नोंथां जागोन।
औ कम्पिउटारनि सायाव सावरायनो एसे उम अब्ला नोंथाङा जागायनो ना आं जागायनो नोंथां?
ओ दे नोंथाङानो जागायजेननाय बिदिब्ला।
औ नंगौ नोंथां। कम्पिउटार नङा होममा नोंथां कम्पिउ टार होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो। ओहोम। कम्पिउटारा जोंनि जिउआव मा मा हेफाजाब होयो बा कम्पिउटारनि गेजेरजों जों मा मा खामानि मावनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
नंगौ नोंथां बै कम्पिउटाराथ' फैनाया बावाखैबो होनजायो जोंनि जायगाफ्राव नङा होमबा नोंथां। मा बिसि फन्द्र' बिस बोसोरनिसो सिगां फन्द्र' बोसोरसोनि सिगांथ' कम्पिउटार गैयामोन होन बुंजायो नङा होमबा नोंथां। बै समावथ' कम्पिउटारखौबो रोङामोन मानसिफ्रा ओहोम। दा कम बे कम्पिउटारनि गैयै समाव मानसिफ्रा मा माखासे खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायामोन नङा होमबा नोंथां। गासिबो खामानिफोरखौ जोंङो बै समाव अफलाइन मावनांगौ जायोमोन आरो। अफलाइननि गेजेरजों अफलाइन एप्लिकेसन होनाय अफलाइन साख्रि एप्लाइ खालामनाय नङा होमबा नोंथां। गासिबो बै समाव पस्टनि गेजेरजों जायोमोन आरो। मेल खालामनाय मा खालामनाय बेफोर गासैबो बै समावहाय गासिबो अफलाइननि गेजेरजों जायोमोन ओमफ्राय जायनि जाउनाव मा जायोमोन अफलाइन जों अफलाइननि थाखाय माखासे समावहाय ओहोम खामानिफोरा मोननांगौ समाव मोना लेट जालाङोमोन नङामोन नोंथां? लेट जालांनानै जेनेबा मा होनना बुंङो बेखौ? ओ थिग समाव मोनैनि जाउनाव माखासे खामानिफोरा थालांलायनांगौ जायोमोन आरो। नाथाय दिनैहाय लासै लासै कम्पिउटार फैनानै नङा होमबा नोंथां। दा बयनिबो आखाइ आखाइ बुंबा बुंजायो माने कम्पिउटारा बयनिबो आखाइयावनो दङ होनजायो दा। दा कम्पिउटार फैनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा मा गाव गावनि खामायफोरखौ थाब थाब लास मावनानै लानो हाबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां
नांगौ समाव माने जेसेबां हायो सम थानायावनो खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो। ओ जेनेबा उम था एन्ट्रि खालामनाय होन बा नाम एन्ट्रि खालामनाय होन बा अफिसनि खामानिफोर होन नङा होनबा नोंथां। आरो गासिबो दिनैनि दिनाव मा डिजिटेल बा दिज्टाइस जाजोब्बाय होननानै बुंनो हायो जेनेबा बै समावहाय ओ लेन्ड रेकर्ड एगजामपोलाव जेनेबा जोंनाथ' हा रेकर् थाया होमबा नोंथां। डाक नाम्बार फा्ता नाम्बार माबा माबि नङा होनबा नोंथां। बै समाव मा बेफोर गासैबो अफलाइन सोजोबमोन आरो। दा बेफोरबायदि लेखाफोरखौ नागिरनो थाखाय बिराद सम नांगौमोन आरो जोंनो बै समावहाय। माबे लेखाया बबे सम-सननि। बबे जायगायाव दङ माने अफलाइन नालाय नोंथां बिराद खागज लेखाफोरखौ नागिरनांगौआ। सम लायोमोन आरो बे समावहाय। नाथाय ओरैबायदि सम फैबाय दा दा बेफोरखौ गारनानै माने ओरैबा डिजिटेल बा डिजिटाइस जाजोब्बाय माने कम्पिउटाराव नों थिग खनसे नाम बा डाक नाम्बारखौ बुब्लानो फैजोबो आरो फुरा डिटेल्सआव अल डिटेल्स आव फैजोबो। दा बेफोरबायदि मोनसे डिजिटेल जाजोब्बाय आरो दानि जुगाव गासिबो। आरो साख्रि बाख्रिनि होन माबा माबि अफिसनि खामानि होन गासिबो आजिखालि दिस टेल आरो दसेनो जाजोबो नङा होमबा नोंथां। कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जों गासैखौबो मावनानै लानो हागौ आरो नाथाय बै समाव बेफोरबायदि सुबिदाया गैयामोन आरो गासिबो अफलाइन नङा होनबा नोंथां अबलाइननि थाखाय जों खामानि मावना लानायावहाय माखासे समाव बिराद खस्थ' जायोमोन आरो बै समावहाय।
औ नोंथां
नाथाय दा समजों लोगोसे दा ओ जोंनि ओनसोलावहाय कम्पिउटार फैनाय लोगो लोगोनो जों जोंनि खामानिफोरखौहाय दा नांगौ समावहायनो टाइम थानायावनो जों मावना लानो हायो नङा होनबा नोंथां दा जों कम्पिउटा टाराव गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावना लानो हायो जेरै जेनेबा एक्सेलनि खामानि होन नङा होनबा नोंथां। माइक्रस' बेसेलनि माइक्रस' वार्डनि। आरो जेनेबा जों पिफिटिफोर प्रेजेेनटेसन जुदि खालामनांगौब्ला नङा होमबा नोंथां प्रेजेेनटेसन जेनेबा माबा मोनसे मिथिं थेथिं दावसिनफोराव जेनेबा बा माबा मोनसे सोरनोबा खामानि मावनायनि प्रग्रेसबो देखायनाय बा माबा मोनसे जिनिस जेनेबा जों श' खालामनो सान्दों आरो प्रेजेन्ट खालामनो सान्दों। एरियानि सोमोन्दै गेजेरजोंहाय मावनानै लानो हायो जोङो देखायनो हायो आरो नङा होनबा नोंथां। दा कम्पिउटार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि खामानि मावनायफ्रा गासैबो इजि जाजोब्बाय नङा होनबा नोंथां आरो दाथ' आरो कम्पिउटारनि गेजेराव जों ए आइ नि खामानि मावना लानो हायो नङा होनबा नोंथां। ए आइ नि गेजेरजों जों भिडिअ बानायनाय बा गान बानायनाय बे गासिबो जिनिसा कम्पिउटारनि गेजेरजों जानो हायो आरो नङा हानबा नोंथां नाथाय बै समावहाय कम्पिउटार गैयैनि जाउनाव बेफोरबायदि जिनिसा जायामोन आरो न' होनबा नोंथां आरो दा कम्पिउटार फैनाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलाव आरो लोगोसे इन्टारनेटआबो बिराद स्पिड जाबाय नङाबा हाइ स्पिड नङा मोनोदां जायनि जाहोनाव जों दा बिराद मोजाङै खामानिफोरखौ मावना लानो हायो आरो जोंनियाव माने दा फेसिलिटिया एभेलेबेल आरो नोंथां इन्टारनेटनि थाखाय इन्टारनेटनि फेसिलिटि एभेलेबेल आरो कम्पिउटारफोराबो जोंनियाव दा एभेलेबेल नांगौबानो मोनो दा बेफोरबायदि आरो नोंथांनाव होमबा
औग
आरो दंबावो गोबांनो कम्पिउटाराव जों माखासे बे खामानिफोरखौ आरो मावना लानो हाबावो नङ होनबा नोंथां दा आरो कम्पिउटारनि गेजेरजों जों दा आजिखालि मा जाजोबखो जों कलेजफोरावबो बा स्कुलफोरावबो जाय कलेज बा स्कुलफोरा बा इउनिभारसिटिफोरा नंआ होनबा नोंथां फुरा माने मा होनना बुङग फुरा माने देभलाप बा फुरा डिजिटेल नङा होमबा नोंथां डिजिटेल स्कुलफोर दङना बे डिजिटेल स्कुलाव मा जायो एखेबारे उन्दैनिफ्रायनो कम्पिउटारनि खामानिखौ फोरोंजोबो आरो कम्पिउटारजों जों मा मा खालामनो हायो जेनेबा सफ्टवेर इ सफ्टवेर इन्जिनियार नङा नोंथां बा माबा मोन डिजाइन बानायनाय ग्राफिकस बानायनाय न' बानायनाय नआव बानाय कम्पिउटार जजों जेनेबा अभेन फोरखौ जों मारै बानायो कम्पिउटारनि गेजेरजों एनिमेसन नङ होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिखौ बे डिजिटेल बा स्कुलफोरावहाय बेफोरखौ फोरोंजोबो आरो उन्दैनिफ्रायनो जाहाथे बे उन्दैफोरा फुरा स्मार्ट जायो आरो नङा हबा नंगौ नोंथां दा आरो नोंथाङाबो दा एसे फोरमायना होदो जोंनि डेभेलप कान्ट्रिफोर दङ कम्पिउटारनि गेजेरजों बिथांमोना मा मा मावना लानो हायो आरो जों हमजारनि गेजेरजों मा मा खालामना लानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायदों नोंथां
औ
औ
नंगौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव गैयाबाबो गुबुन हादोरफोराव कम्पिउटारखौ जों नुनो मोनबोदों जेराव जों गयै समनिफ्रायनो माने कम्पिउटारा दङ जेराव गुबुन गुबुन हादरफोराव माने अफिस बा माबा मोनसे गिदिर गिदिर माबाफोरावहाय मानिे बेफोरखौ बाहायनायखौ नुयोमोन जों नुवा नाथाय नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों बैफोरखौनो गोदोनि माखासे थाबोनाय माखासे माबाफोरखौहाय दा जोंनि ओनसोलावसो गैयामोन बेफोरो खममोन नाथाय लासै लासै फैयै फैयै फैनानै नैबे नखि थामजि बा नैजिबा बोसोरनिफ्राय जोंनि भारत हादरावबो गोबां नुनो मोनदों गामि ओनसोलाव नङाबाबो अफिस थटफिसफोराव
औ औ नांगौव
दा नाथाय दासिमावथ' जोंहा मानि कम्पिउटार होनना बुङोब्ला जोंहा माने गोबां माने बेफोरनि माबाफोर कर्स कम्पिउटार कर्सफोरनि माबाफोर सेन्टारफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव नोंथाङा दानावहाय एथ' एथ' फैसा होनानै माने नोंथाङा कम्पिउटारखौ सोलोंनो हागोन बेफोराव खामानिखौ माबोरै मावो आरो बेफोरो मा मा खामानि दङ बेफोरखौ हागोन ओम दा जोंहा कम्पिउटार होनना बुङोब्लाथ' कम्पिउटारजोंनो गासिबो जाजो मानि जायि खामानियानो गैया कम्पिउटारजों जे खामानिखौ मावनो जों बेखौनो हाजोबो कम्पिउटारावहाय जेरै जोंनि गोनां थार गोनांथार खामानिफोरा माने कम्पिउटारावनो जाजोबो आरो
औ नंगौ नोंथां
दा बिदिनो जेरै मोनसे अफिसाव सामलायनोबा अफिसफोरनि माखासे डेटाफोरखौहाय जोङो लाखिनोबा बेखौ कम्पिउटार बाहायनाय जायो जेरै स्कुल कलेज इउनिभारसिटि आथिखालावथ' गासैयावबो नुजोबो कम्पिउटारखौहाय बाहायनायखौ जेराव मानि गोरलैयैनो गोदोनि दिनफोराव जोङो फाइल नागिर नागिर माने सम लायोमोन अब सम मोनथायामोन अबा समाव एन्जर अरसिनाय गोमोथिं अरसिनाय बा खांखमा अरसिनाय बेफोरबायदि जानोमोन आरो मा गोबां फाइला गोमायोमोन बेफोरबायदिनि थाखायनो
औ नंगौ नोंथां
दा जोंहा बेफोरखौ बेफोरनि गोरा खामानिफोरखौ गोरलै खालामनो थाखायनो कम्पिउटारखौ दिहुननाय जादों माखासे डेटा सोना दोननो लोगोसेनो जोंहा गोदो गोदायनि समफोराव ओ जि जिबा बोसोर सिगाङाव जोङो गोबां माने बेफोरबायदि कम्पिउटार जेरै गेम जन बायदिसि ना खुलिनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन इन्टारनेट केेपे केेप बेफोरबायदि जेराव नोंथाङा थांनानै रोङाबाबो नोंखौहाय गेम गेलेनाय सोलोंनो हायोमोन गेम गेलेनायफोरखौ एसे एनैथ' थिग बिदिनो जों आरो गोबां माने उन्दै समफोराव जोंफोर बिदिनो गेलेबोनो मोन्दों आरो नाथाय आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों बेसिबांनाखि नोंथाङा सोलोंनो गोसो कम्पिउटारफोरनि क्लास खालामनो कर्स लानो मानि टेली लानो बा मा मा लानो बेफोरबायदि पि जि दि सि ए लानो ना मा लानो नोंथाङा सोलोंनो हागोन आरो जेराव नोंथाङा गासैबो खामानिखौहाय रोंनो हागोन जोंनि जेनाखि माखासे मावनांगौ खामानि बेफोरखौ जेरै बिदिनो माबाफोरनाय फाइल ट्रेन्सफार खालामनाय बा माबा माबि जेरै गोबां खामानि जेरै एक्सेल बेफोरबायदि खामानिफोरखौ सोलोंजोबनो हागोन आरो जेराव नोंखौ नोंथाङा मोनसे माबाफोर मावोबा मोनसे फिल्ड मबिलाइस खालामोबा नोंथाङा बेफोरबायदि डेटाखौहाय माने बेयाव सो सोना दोननो हायो कम्पिउटाराव दा जोंहा ओ कम्पिउटारा बेनो जोबोद मोजां माबा जोंनि माबानि थाखाय सुबुंनि थाखाय बे जेबो मामानि हानि कार्ड नङा आरोखि ना जेबो देन्जार नङा कम्पिउटारा बेयाव जोंहा माने गोबां माने मुलाम्फाखौ जों मोननो हादों कम्पिउटारजों। गोबां गिदिर गिदिर अफिस जेरै नोङो ओ सि आइ ए नि होन सि आइ डि नि होन बेफोरबायादि माखासे क्राइम ब्रान्सनि माबाफोराव होन बेफोरजों माने ट्रेक खालामनाय माबाफोरखौहाय ओ क्रिमिनेलफोरखौहाय बेफोर कम्पिउटारनि गेजेरजों नङा होमबा बेफोर बेयाव मावनो हाजोबो बेफोरजोंनो नुयो जोङो सोर सोर अबे अबेयाव थांदों अबेयाव मादों बेफोरखौ माबा खालामनो हायो फल' खालामनो हायो थिग बिदिनो कम्पिउटारखौ जोङो जोंहा आखाइायाव लाना बेरायजाया नालाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ नायनानै जों दा माने बे बेफोरबायदिनो गोनोखोआरिफोरा साननानै साइन्टिस्ट बा इन्जिनियार फोर साननानै नै बेफोरबायदि फिसा फिसा जों सिफियाव लाना बेरायजाग्रा मबेलखौ बानायनाय जादों आर ना माथां माने बेफोरबायदिनो सोलायबोदों कम्पिउटार खौथ' जों लानानै बेरायबाय थानो हाया। नङाबाथ' जों कम्पिउटारावनो फेसबुक वाट्सएप बा लेपटपाव जेनेबा बेफोरबायदि जों ख्रम बेबायदि गुगोल जेमिनाइ बा ओ माबाफोर बेखौ जों साम सालायजोबनो हायोना जोङो। कम्पिउटार ना नङा होमबा नाथाय जोंहा दा बेखौ लाना बेराय जायो आरो सिफेयाव।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरखौ साननानैनो जोंनि सुबिदानि थाखाय माने ओ माबाखौ बानायना होदों आरो कम्पिउटारखौ माबा सरि जानबुंखौ बा मबाइलखौ नङी हा नोंथां? दा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबाय बिदिब्ला औ गोजोनथोंसै नोंथां बिदिब्ला नोंथां सावरायनानै गोजोनबाय।